हेल' खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ मा मावगासिनो नोंथाङालाय दालाय?
ओरैनो दं नोंथां। जिरायलाबायनानै दङ।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखाम जाबायानो औ।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रियाथ' जोंना सबाय बिमासो नोंथां।
औ गोथावनो माथो।
नोंथाङालाय मा खालामदोंबा?
आंबो दङ नै बिदिनो जिरायनानै।
औ
गायनाय फुनायफ्रा जोबबाय नामा नोंथां?
गायनाय फुनायफ्रा जोंना जोबबायानो औ नोंथां।
अ मोजाङानो बिदिबाथ' जोंहा जायाखैलै नै दाबो।
औ
नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ नोंथां फ्रि।
बिदिबा आं नोंजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
सावरायजागोन नोंथां औ।
नोंथाङा बिदिबा गोदोनि सोलोंथाइ राहा आरो दानि सोलोंथाइ राहानि सायाव एसे माबाफोर फंनै सो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोंहा गोदोनि औ गोदोनि सोलोंथाइ राहा आरो आथिखालनि सोलोंथाइ राहायाव गोबां सोलाय सोल' बा फारागथि जाबोनायखौ आं नुनो मोनदों गोदोनि समाव जोंहा गोदोनि समाव जोंहा गोबां खस्थ'खौ आं नुहुरोमोन बा एथबां फेसिलिटि गैयैखौ आं नुहुरोमोन।
औ।
सिगांनि समाव जोंहा फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो थाखाय फाय बिसोरनि गानग्रा जोमग्राफोरा गानग्रा जोमग्राफ्रा एथ'बां आथिखालनि बायदि मोजां नङामोन लोगोसेयैनो थांनाय थांनायनि जि हान्थाामेला खालामनायनि जि राहा लामा बेफोरबो बारा मोजां नङामोन। बिसोरो फरायसालियाव सिगांनि समाव फरायसालियाव थांनो थाखाय बिसोरो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन। लोगोसे सिगांनि फराय समाव जा फरायसालि फोराबो एथ'बां आथिखालनि बायदि जोंगा मोगा बा फा खानि नङामोन सिगांनि समाव जोंहा साथा बेरानि औवानि बानायलाबायनाय बायला जिलासो होननानै मिथियोमोन।
औ नंगौ नंथां।
लोगोसेयैनो सिगांनि समाव जोंहाथ' फरायसालिफोराव डेक्स्क बेन्स ब्लेकबर्ड बेफोरखौ उ
बेफोरनि फेसिलिटिफोरखौबो गैयामोन होननाय खोनानो मोन्दों। लोगोसे जोंहा सिगांनि समाव फरायसालि फोराव थोजासे फोरोंगिरि गैयामोन सिगांनि समाव जोंहा फरायसाफोरा फरायसालियाव गोबां खस्थ'यै थांनांगौमोन। माब्लाबा अखा हायोब अब्ला गामियारि ओनसोलनि लामा हिसाबै हाब्रु हाला बेफोरखौ सौसि थिनानैबाबो फरायसा फरायसुलिफोरा थांनांगौ जायोमोन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों। बेफोरबायदियैनो जोंहा फरायसालियाव थाङोमोन। फरायसा फरायसुलिफोरा सिगांनि समाव आरो जोंहा फरायसालिफोराव आथिखालनि बायदि जानाय लोंनायनि बेब स्था बा गनाय जोमनायनि बेबस्था बेफोरखौ बेफोर गैयामोन सिगांनि समाव। आथिखालनि आथिखालनि समाव जोंहा फरायसालि बा फरायसा फरायसुलिफोरनि बिथिङाव जोंहा गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनबोदों जेराव जोंहा थां लामा हान्थिनायनि बिथिङाव बिथिंनिफ्राय लानानै बा गाननाय जोमनायनि बिथिंनिफ्राय लानानै बा जानाय लोंनाय बेफोरो गासै निबो बिथिङाव ला बिथिंनिफ्राय लानानै जोंहा गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबोदों। जेराव जोंहा आथिखालनि जुगाव आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा गामियारि ओनसोलनि लामा फोराबो जोंहा मोजां जाबोनो हम मोजां जाबोबाय। जोंहा अखा हायोब्लाबो जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरा गारि मथरनि जोहै फरायसालियाव थांनो हायो। सि-सिगांनि बायदि जोंहा थाबायनानै थांनांगौनि गोनांथि गैया आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा गाव गावबागाव बयहाबो न'खर न'खर गारि मथर थानाय खौ जों नुनो मोनसै। बिब्दिनो फरायसा फरायसुलिफोरा स्कुटि बा बाइक बेफोरबायदि
औ।
नि गेजेरजों फरायसालियाव गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामो खालामनानै फरायसालियाव थाङो। गाननाय जोमनायनि बिद थिङावबो जोंहा फरायसालि बा गभमेन्टनो बिसोरनो मोजाङै सुबि मोजां सुबिदा होखादों गाननाय जोमनाय खौबो फिट फ्रियावनो। जों नुनो मोनसै आथिखालनि समाव। लोगोसे जानाय लोंनायनि बिथिङावबो जोंहा फरायसालियावनो गभमेन्टआ बेफोरखौ खालामना होखाजोब्बाय। लोगोसेयैनो जोंहा। आथिखालनि फरायसालियाथ'बो जोंहा जोंगा-मोगा।
औ-औ। खोनादों नोंथां।
फाक्नि।
खोनादोंना नोंथां औ।
सिमेटनि। लोगोसे जा। जाजोबबाय लोगोसे।
औ-औ।
जिरायनो थाखाय मोजां बेब'स्था खालामनांबाय जे डेक्स बेन्स औ बेफोर। नि बेफोरखौ खालामना होबाय फोरोंगिरिफोराबो जोंहा थोजासे। मोजां बेफोरखौ मोननो हाबाय बेफोर बायनायनिफ्राय लानानै जोंहा। गासै फारफ्रोमथिंनिफ्राय।
औ।
फरायनाय बिथिङाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोन मोनबोदों आरो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
नोंथाङालाय। जोंहा सिगांनि आरो आथिखालनि फराय फरायसालि बा। फरायसा फरायसुलिफोरनि। सोमोन्दै नोंथांनि मोन्दांथि फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। जाहाथ' बुंनो थाङोब्ला गोदोनिया आरो दानियाव नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा गोबां फारागथि आरो। सोलायनायखौ नुबोदों जों सोलोंथाइनि बेलायाव गोदोनि समावहाय जाहैबाय। जोंहा मा बांसिन सुबुंङा बर' सुबुं आ माने बर'आनो जा जायखि जोंनि हादरनि सुबुं। सुबुंआनो जा माने बांसिन गोजौ सोलोंथाइ लानो हायामोन आरो। मानो होनोब्ला गोदोनि सम। समाव जोंहा मा गामि एरिययाव मा फरायसालि गैयामोन आरो। कलेज फरायसालि थांनोबो मा होनो हाथो-जासेआ मोजां लामा गैयामोन। हान्थामेला गैयामोन। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मा थोजासे फोरोंगिरि गैयामोन। आरो जोंहा माखासे। जे मा होनो बिजाबफोराबो नांगौबायायदि मोनामोन। आरो जोंहा माखासे बिजाब लिरगिरिनि गोबां आंखालमोन गोदोनि समावहाय। खोनानो मोनदों जों गोदोनि। समावहाय मा होनो फरायसाफोरा फरायसालियाव थाङोबा मा होनो। सान्दुं बार'खा गासिबो मा होनो सिजाजोबनासो थांनांगौ जायोमोन जाहैदों।
औ औ नंगौ नोंथां
मुगायावहाय जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया आथिखाल मुगायाव जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आथिखाल मुगायाव मा हान्था मेलायाबो जौगानाय लोगो लोगो माने फरायसालिफोराबो माने जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनबोदों मा गंफा गामियावहाय गंफा फरायसालि थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बै फरायसालियाव थानाय फोरोंगिरिफ्राबो माने मोनसे आयदायावहाय सासे फोरोंगिरि बेफोरबायदि थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। जायनि जाहोनावहाय आथिखाल मुगायाव मा सोलोंथाइ राहाया गोबां गोजौ थाखोसि मोनहैनो हादों आरो जों गुबैयै सोलोंथाइ राहायाव आथिखाल मुगाखौ गोजौआव दावखोलांनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला माने आथिखाल मुगाया इन्टारनेट मुगा जायनि जै माने सुबुं माहारिया माने सोलोंथाइनि बेलायावबो गोबां जौगानो हादों आरो।
औ नंगौ
सोलोंथाइनि जौगानायनि गाहाय जाहोना जाबाय माने आथिखाल मुगानि बिजाबफोरखौहाय माने माखासे गोबां गोरों गोरों लिरगिरिफ्रा लिरनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बैफोर बिजाबफोराव माने जों गोबां माखासे गोथौ- गोथौ खोथाफोर सोसननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जायखौ फरायोबा फरायसा फोरामाने गाव गोरों जायो एबा गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो आरो नाथाय जों गोदोनि समावहाय बै बेफोरबायाददि लिरनायखौ नुनो मोनामोन आरो गोदोनि समाव जों मिथिखागौ नोंथां बुंनाय बाय दिगोदोनि समावहाय मा बांसिन गोरों सुबुं गैयामोन गोदोनि समाव बिजाब लिरोमोनब्लाबो सरास सनस्रा लिरनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मा गासै बुहुमनि माखासे खोथाफोरखौनो आथिखालनि बिजाबाव जों लिरनायखौ नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा मा होनो सोलोंथाइा गोलैसोनायनि थाखायनो माने गोबां माने जौगासारनो हायाखै आरो सुबुं माहारिया नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जोंहा फारफ्रोमसिंबो निफ्रायबो सोलोंथाइया जौगासारनाय लोगो लोगो गासिबो बिथिङावनो जौगासारबाय जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा आबाद मावनाय बिथिङावबो जों आथिखाल मुगायाव गोदोनिफ्राय गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोनबाय बेनि अनगायैबो गोदो हान्था- मेलानि बेलायावबो आरो ना नोंथां गोदोनि समाव जोंहा मा मोसौ गारि, गराइ गारि, साइकेल बायदिफोरजों माने बेरनायखौ जों नुनो मोनोन नुनो मोनो नाथाइ आथिखाल मुगायाव जों मोसौ गारि मा गराइ गारि साइकेल बैफोरखौ माने न'फोराव नुनो मोनामोन आथिखाल मुगायाव मा जानो हमबाय न'आवहाय साब्रैसे मानसि दं बेजोंसो माने गारिफोराबो मा हिसाब जानो हमनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ - औ खोनादों नोंथां
उ आरो रांखान्थि बेलायावबो जोंहा मा होनो आथिखाल मुगायाव सोलोंथायाइाव जौग होनाय लोगो - लोगो मान गोबां जौगासार दो आरो गोदोनि समावहाय सोंलों थायाबो माने जौगानाय नङामोन रांखान्थियाबो जौगानाय नङामोन आरो गोदोनि समावहाय सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय बिसोरो मा गोदोनि सुबुंफ्रा रांखान्थियाव जौगासारनो गोबां खस्थ' मोन्दोंमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जोंहा सोलोंथाइ जौगासारनाय लोगो लोगो रांखान्थि खामायनायनि राहाफ्राबो माने गोबां फैबाय आरो माने आथिखाल मुगानि सुबुंफोरा गोदोनि मुगानि सुबुंफोरनिफ्राय माने गोबां स्पिडसिन एबा माने गोख्रै जाबाय आरो साननाय हनायफ्रा जों माने नायनानै नै मोनो गोदोनि माहोनो गोदोनि समावहाय मा सोलोंथाबो जौगानाय गैयामोन बिनि सायाव धोरोम न' बां बायदिसिनाबो जौगानाय गैयामोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव जों माने गासिबो बिथिं सिङावनो जौ जौगासारनाय आरो सोलोंथाइजों लोगोसे जायनि जाहोनावहाय आथिखाल मुगानि सुबुंफ्रा मा थाबैनो मा होनो गावनि आथिङावहाय गावनो गसंथानानै माने थानो हायो आरो आरो गोदोनि समावहाय जोंहा मा साख्रि फोरबो बांसिन सुबुङानो साख्रि मावामोन माने सोलोंथाइ गैया नालाय साख्रिबो मावामोन नाथाय आथिखाल आथिखाल मुगायावहाय गोजौ सोलोंथाइ लानानै सुबुं माहारिया मा माखासे गभमेन्टनि एबा सरकारिनि सिङाव थानानै खामानि मावनानै माने गोबां जों गावखौ सुंथानायजों लोगोसे रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंना नङा नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंहा समा जाबाय बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां औ